हेलौ औ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों
औ नोंथाङा बहा दं दायो?
आंथ' दा न'आवनो दङ
माफार मावदों नामा?
एम्फौ जिरनो नागिरदां
ए दा एम्फौ एम्फौ फिदों नामा न'आव ए थ' मोजाङानो जाबाय दे आं नोंनाव एम्फौ फिसिनायखौनो सोंनो नागिरखादोंमोन?
औ सोंगोन दे सोंजागोन।
औ दा आङो एमफौ फिनायनि सायावनो सावरायनो थाखाय नोंखौ फन हरनाय जाखादों जादोंमोन आरो।
औ
नोंथांना खामानिया खहा जायाना आंजों सावरायबा
जायाया सोंबानो जाबाय
जानाय नङाना आरो बिदिब्ला जोङो बर'फ्रा माब्लानिफ्राय एम्फौ फिसिजेननाय नोंथा फोरमायनो हागोन नामा?
माब्लानिफ्राय एम्फौ फिजेननाय माने आंबोथ' बेखौ गोदोनि निफ्रायनो बांद्राय मिथिया
औ
जायो आरो। एसे एसे हेलौ हेलौ हेलौ खोनयाखै नामा? हेलौ हेलौ